हेलौ।
हेलौ।
हेलौ।
हेलौ।
हेलौ औ नोंथां खोनादों ना?
हो औ खोनाबाय
औ आं खोनाबाय। थादों नोंथाङा खोनादोंना खोनायाखै?
खोनाबाय नोंथां उसुबिदा जादों।
मा नोंथांनिफ्राय नेटनि आनो नाङाखै नामा मोजां खोनाफैयाखै।
नंगौ नंगौ आंनिया एसे नेटनि प्रब्लेम। जादोंमोन दा बेयावनो बेबायदि दाननानै थांनो गोनां जादों।
औ दा थिग जाबायना?
औ थिग जाबाय।
औ दा जोङो औ।
हासिगोन दे।
औ दा जोङो जेनेबा राम
नोंगौ थारैनो।
औ दा आं बेखौनो बुंबाय थादोंमोन जे लामा बा लामा जाब्रबथाय जायखौ जों रड एक्सिडेन्ट होननानै बुङो जे नंगौ लामा जाब्रबथायाव जुदि सोरनिबा सोरबा रुंसारि जायोब्ला बा सोरबा जो खोम जानानै थायोब्ला ओ मोनसे न'खरावहाय माने रांखान्थियारि बिथिङाव गोबां गोहोम खोख्लैयो आरोना ओ मानो होनब्ला दा जेरैबायदि ओ गारि मथर बांनायनि जाहोनाव आथिखालाव माने लामा जाब्रब थाय बा रड रड एक्सिडेन्ट जानायखौ जों गोबां नुनो मोनसै आरो। जायगायावनो जायगा माने गोबां बेफोरबायदि जाब्रबथाय जानायखौ जों नुनो मोनदों। जायनि जाहोनाव खायसे ओ ओ न'खरनि गाहाय रां खामायग्रा सुबुं बे बेफोरबो जिउ गारनो गोनां जादों बा सोरबा फरायसानि जिउ बा सोरबा लाइमोनफोरनि जिउ खहा जानायखौ जोङो गोबां नुनो मोनदों आरो दा जिहेथु नोंगौ सासे जुदि न'खराव हाय सासे सुबुङा जुदि बेफोरबायदि लामा जाब्रबथाय जानानै जुदि जिउ गारोबा एबा माबा जोखोम जानानै हस्पिटलाइसफोर जांगौ जायोब्ला बेफोराव गोबां रांनि बाथ्रा नङा होमब्ला उम। हाय एक्सिडेन्ट जानानैल' माने बे बाथ्राया माने बेयावनो जोबनानै थाङा माने बिनि उनावहायबो गोबां थायो जेरैबायदि गारिफ्रा गाज्रि जानानै माने पुलिसनि माने बेफोरबायदि थांनो गोनां जायो डक्टर फोराव थांनांगौ जायो बेफोराव माने गोबां माने गोबां दुखुखौनो बुंनांगोन जोङो दुखुनि गेजेरजों माने माबा लांनो गोनां जायो आरो दा बे गारि मथर बांनायनि जाहोनाव
सिगां समाव जेरैबायदि ओ जोङो गारि मथर बाहायथिगसिनो
नखरसेयाव साइ केल गंसे बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोनोन अब्ला बे समाव जोङो मोन मा एक्सिडेन्टनिबो
बिबांखौ खमखौ जों मोननो हादोंमोन आरो।
ना आथिखालाव जि जिबायदि माने गारि मथरनि बांबोनाय सुबुंफ माहारिनि बांबोनायाव माने ओरैबायदि जाबोदों माने ओ एक सेकेनड बा एक मिनिटनि गेजेरावनो जों गोबां जाबोबायनि बाथ्रा बा खौरांखौ जों खोनानो मोनो जाय माने जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा आरो बेयो। दा औ। हेलौ।
औ नोंथां।
औ दा जेनेबा
दा जेनेबा
खोनादों ना?
औ खोनागासिनो आं नोंथां नोंथाङा खालामनो हागोन।
औ दा आं बे खिनियावनो फंसे बाथ्राखौ बुंनो लुबैयो आरो जोंनि लाइमोन ओ सेंग्रा सिख्ला आस' खान्दा नङा होनब्ला बेवहाय माखासे बिथिंनिफ्राय
माखासे बिथिनिफ्राय गावनि बिमा बिफा
दा बैयाव ओ सोरबा एसे फरायनानै जायोबा मेट्रिक पास जागोन गाबोन हायार सेकेण्डारि पास जागोन अब्ला बिमा बिफानियाव दिमान्ड खालामो। जे आंनो बाइक नांगौ बा आंनो स्कुटि नांगौ बे गोबां खोथा जों खोनानो मोनो। दा बेफोरनि जाहोनाव
दा बेफोरनि जाहोनाव
आंनि गथ'जों सानस्लाबालासिनो बिसोर माने गथ' नायनानै दामाने दै बैसोआव बाइक बायना होनायखौ जों नुनो मोनदों स्कुटि बायना होनायखौ जों नुनो मोनदों। बैफोरनि जाहोनाव दा बिसोर औ
नोंथाङा सानो नामा बेफोर फोर बायदि लाइमोना ओ जेब्ला गारि बियो बिनि ओ गुदियाव जोङो मोनसे गाहायै जों फोरों थाइ होनाय जायो जेराव डि टि अ अफिसाव ड्राइभिं लाइसेन्स स्कुल बेबायदि मोनसे सुबिदा फोर होनाय थायो गभमेन्टनि। दा बेफोरबायदि ओ सुबिदा खौ जोंनि मानसिफोरा लानो लाखांनायनि उनाव सलायदों ना लायनि सिगां सलायदों दा बे बेखौ नोंथाङा सुंद'यै फोरमायनो हागोन
दा आं बेखिनियाव मोनसे बाथ्राखौ बुंनो लुबैदों जे मेट्रिक पास जायो जेब्ला जों-जों मिथियो जे द्राइभिं लाइसेन्सखौ जिदाइन बोसोर बैसोनि गाहाइनि सुबुंनो जों होनाय जाया होननानै जों बेखौ मिथियो। जोङो जिदाइन बोसोर नों कमप्लिट जानो नांगोन अब्लासो नों बे द्राइभिं लाइसेन्सखौ मोनगोन। नङा होनब्ला? दा बिसोर मा सानो ओ जों जायखौ बुंखादोंनो एडलेसेन्स जायखौ माने मा ओ ओ मा होनगोन बिसोरखौ एडेल
नंगौ हेलौ
बांसिन नुनो मोनो आरो आरो मानो होनबा बेफोरखौ खालामनायाव नोङो
नोङो
मोननो थाखाय नोङो माखासे जानो हागौ बेफोरनि जाहोनाव बेफोरखौ बांनानै बिसोरो उम ओ गामियावहाय जायनिखौनो मोनो
गामियावहाय जायनिखौनो मोनोदे।
बायदि मोननानै सालायो बा लायो दा बेफोरनि जाहोनाव सानथ्र हायियाव जानो।
सारथ हायियाव जानो हागौ बा मो
बुंनो हानांगोन ब सालायनो रोङाबो गुबुनहाय सालायनो रोङाबो गुबुनफ्राबो जोंखौहाय बाखामफैनायखौ जों आरो बे गोबां एक्सिडेन्ट जादों। जोंनि गेजेराव आरो।
आरो नोंथांङा सान नामा आथिखालाव जोंनि ओनसोल फोराव गोबां पिकनिक स्पटआव। जे माखासे पिकनिक जानो थाङो बेरायनो। थाङो बे। बायदि जायगायावबो, गोबां एक्सिडेन्ट जानायखौ जों नुनो दा बेनिखौ नोंथां। ओ सुंद फोरमायनो हागोन नामा?
औ। दा बे पिकनिक स्पटनि बाथ्रा बुंङोब्ला पिकनिक होनोब्ला जों मिथियो जेराव जानाय लोंनाय। फुरथि खालामनायखौनो बुंनाय जायो पिकनिक जाहैनाय नङा होनब्ला? दा बे पिकनिक जानायावहाय गोबां मानसियानो फेग्रा मुवा फेग्रा मुवा बाहायो।
बाहायो मा होनब्ला? नंगौ।
दा बे फेग्रा मुवाफोरखौ लानानै गावखौनो कन्ट्रल खालामनो हाया जायो मानसिया जे फेग्रा मुवा लानाय लोगो लोगो सासे मानसिया। माने मा गुबुन महर लानायखौ जों नुनो मोनो अब्ला बिसोरो जेब्ला फेग्रा मुवाखौ लागोन रंजागोन मोसागोन आरो बिसोर माने ओरैबायदि। जसाव थायो माने, खाथियाव मा जादों सोर दङ सोर गैया बिसोर बेफोरखौ थाल लानायखौ जों नुनो मोना। बिसोर माने मा गावनि गावनि गोसोनि सेटिसफाइ नों खायसेखौ जों नुगोन एकदमबारे बिर्लाय लायनानै थांनायखौ जों नुनो मोनगोन। खेंग्रा खेंग्रि सलिायनानै थांनायखौ जों नुनो मोनगोन। जायनि जाहोनाव गोबां एक्सिडेन्ट जानायखौ जों नुनो मोनबोदों, आरो दासिमबो जों नुबायबो थादों आरो बेफोरनि जाहोनावनो माखायसे माबा मा होनगोन बेखौ दाय गैयै बा मोजां। सुबुंफ्राबो बिसोरनि थाखायनो, साफा सानै मानसिनि थाखायनो बैसोरनि जिउआआबो, मा होनो? गोबां अलखदाव गोग्लैनो गोनां जादों आरो औ नंगौ औ।
नोंथाङा। थारखौनो बुंदों। दा बेनि अनगायैबो जोङो ओ खायसे गोबां माखासे गारि। फोरखौ नुनो मोनो जेराव। औ अभार नाइटउ। थि सालायनानै गोबां। जोंनि‌ ओ। माल गारि। सालायग्रा बि बिथांमोनहाबो ओ लामा ससेयाव जाब्रबथायनि गेजेर माबाबा। माब्लाबा अबा अभारल'ड लानाय बबेबा अन्थाइ बबे थफ्ला बबेबा मु लामायाव गलानानै सोरनावबा होसिननाय सोरनावबा सौदावनाय बेफोरबायदि। जाथाइया जोंनि गेजेराव ओमफ्राय जाबाय थायो दा बेफोरबायदिनि ओ फोसाबथाय राहायाव नोंथाङा माबायदि इनिसिटेटिभ लायोबा जोंनि समाजा बेफोरबायदि जानायनिफ्राय बारग'नाय राहाखौ जों मोननो हागोन आं बेखौ नोंथांनाव जोबथा सोंथि हिसाबै ओ सोंथि खालामहरनाय जाबाय?
ओ दा औ दा नोंथाङा
दा नों
बे मा जायो ओ बै समाव हरावहाय लामाया खालि थायो नङा होनब्ला? बेफोरावहाय बिसोरो गोबां स्पिडआव जों फैनायखौ नुनो मोनो आरो लोगोसेयैनो जाय जाय बिसोरो बुस्थुफोरखौ नांगौनि जखा बारा लानायखौ जों नुनो मोनो जायनि थाखाय बिसोर अभार स्पिडाव फैनानै बिसोरो गोबां बेफोरबायदिनो हारसिं हारसिंनो गावसोरो नोजोर लाखिनानै जे जेसेबांसिम बिसोर केपासिटि दङ जेसेबांसिमखौ बिसोर हायो बेफोरबायदि जुदि बिसोर साबधानैैहाय सलायोबा माने बेफोरबायदि जाब्रबथाय जानायनिफ्राय गोबां रैखा आरो
थारैनो नोंगौ। नोथांनि जा ओ जोंनि बे गेजेराव सावरायनाय जोबोद मोजां जानानै थांबाय दा जोंहा समाबो जाबाय बेनिखायनो उनाव सावरायनो मोनफिनगोन होननानै मिजिं खा खालामबाय गोजोन्थों नोंथांनिसिम।
ओ दे गोजोनथों।
दे